औ नोंथां।
खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों दे खोनादों खोनादों।
ओम मा खालामदों दायो नोंथाङा?
अ नोंथां नै एसे सिलायाव आराम जिरायनानै दङ नै एसे। थान्दा लादों।
उम उम नोंथांजों सोलाबोबा माखासे बाथ्रा सावरायलायनोसो आङो नोंथांजों ओ माने सावरायलायनो सानदोंमोन जुदि नोंथांनाव सम दङब्ला।
अ नोंथां मानि सायाव सावरायगोन नोंथां?
ओ बिदिनो ओ जों गोबां बिफांफोरखौ नुबाय थेवबाबो आङो फांसे बिफांखौ लानानै नोंथांजों रायज्लायनो सानदोंमोन बेनो जाबाय औवा। बेे जोङो औ बबे बबे खामानियावहाय बाहायो मा मा खामानियाव बाहायजायो औवाया माबायदि बि फोरनि सोमोन्दै नोंथांजों माने एसे सावरायलायनो सानदोंमोन जुदि नोंथाङा औवानि बागै मोजाङै मिथियोबा एसे हरना होनो हागोन नामा?
औ हागोन हागोन नोंथां होमबा जोङो औवानि सायाव सावरायनोसै ना अ हागोन दे जोङो ओ जोङो औवा होननानै बुङोबा बरफ्राथ' मोनसे मिथिंगानि सायावनो सोनारनानै थाबोनाय रायजो जाबोनाय मोनसे हारि जाहैबाय दा गुबैयै जों बुंनो थाङोबा औवायानो जोंनि थांना थानायनि मोनसे राहा बायदि होननानै जों बुंनो हायो आरो
ओ ओ ओ
जोङो औवाखौनो गोबांथार खामानियाव जोंनि थांना थानायाव नांगौ जानाय जिनिसफोरखौ जोङो औवानि गेजेरजों नो बानायना ला
ओ औ औ
मिथिखायो जानांगौ
औ औ देलाय नोंथां
जेरै जोङो हमना ला जोङो न' लुनो औवाखौ बाहायो।
उम उम उम
मावनायाव जोङो औवाखौ बाहायो। बेनिफ्राय जोङो संग्रा खावग्रा माखासे आयजें आयलाफोराव जोङो औवाखौ बाहायो। नङा होमबा बिदिनो जोङो जोंनि हारिमु दामग्रा देग्रा बेयाव जोङो औवाखौ बाहायो। बुंनो थाङोब्ला जोंनि जिउ खुंनायाव गोनां जानाय गोबां मुवा बेसादखौनो जों औवाजों बानायना लायो।
औ औ औ औ
नङा होमबा? जोङो गिबि गिबियाव बुंनो थाङोबा न' लुनाय न' लुनायाव जोङो खुन्था हिसाबै बाहायो। बेनिफ्राय। टेवोल हिसाबै बाहायो। बेनिफ्राय जों हामि बेनिफ्राय फेराय नङा होमब्ला नोंथां?
उम।
बेनिफ्राय जोङो इन्जुर हिसाबै बाहायो। बेबायदिनो जोङो औवाखौ खौ बाहायबोदों आरो
औ औ।
दा औवायानो। जोंहा आरो बेबायदिनो ओरै जोङो जेरै आबाद मावनायाव
उम उम।
जोङो मै बानायो। लावखि बानायो जोङो। जुंगाल बानायो जोङो। नंआ होमबा जेरै। हुखेन हुखेन बानायो जोङो।
औ औ।
बिदिनो जोङो हासिनि बानायो। बावखा बानायो। सिं खाय बानाययो नङा होमब्ला। बेखौथ' जों खौ बानायो आरो औवाजों।
औ औ औ।
बेफोरनि अनगायैबो जोंहा जेरै ना हमनायाव जोङो बाहायो जेरै सेन हेबनाय।
ओ ओ ओ उम उम।
औ नंगौ नोंथां।
बेफोर गासैखौबो जोंओ औवाजोंनो बानायनाय जायो आरो। बेजों लोगोसेनो जोंओ। बाहायबावो आइजोफोरनि थाखाय न'खरारि खामानि मावनायाव जेरै जोङो संग्राय, सान्द्रि फाद दा नङा होमबा आबै जांगि
औ औ। होनबाथ' होनबाथ' औवाया गोबां माने खामानियाव सोलियो नंगौना नों थां? ओम ओ आरो बांसिन ओ हो हो?
नोंथाङाबोथ' मिथिगौ नोंथांनिफ्राइबो आं एसे मिथिनो लुबैदों
ओं ओं ओं ओ आंबो माने बेखौनो फोरमायनो सानो जे नोंथाङाबो गोबां बाथ्रा बुंलांबाय औवानि सोमोन्दै जे औवाया बबे बबे खामानियावहाय सोलियो मायो थ' नोंथाङाथ' गोबां ङै माने खोन्थाना गालांबाय आंनो थ' नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर बिनि थाखाय। थ' आंबोनो आंनि मोन दांथियाव औ जा एसे दङ माने औवाजों बबेबा मा मा खामानिखौ बाहायनाय जायो औवानिफ्राय मा मा ओ जायो थ' आं बिनि बागै नोंथांनि एसे फोरमायनोसै। ओम नोंथाङथ' बिजाब फरायदों जानो हागौ थ' थ' जोङो बिजाबखौ जोंङो बबेनिफ्राय बानायनाय जायो? थ' जोङो बो ओ बे बहिया होन जेरैहाय नटबुक थ' बेफोरखौ जोङो बांसिन माने औवानिफ्राय बानायो होननानै आं खोनानो मोनदों आरो।
औ औ।
जानो हागौ बाथ्राया सैथो। थ' औ औ। थ' जों माने ओ जों गिदिर गिदिर न' बांफोर बिल्डिं सिल्डिं लुबाबो जों माने बेखौ औवाखौ गोबां खामानियावहाय जों बाहायनो हायो जेरैहाय हाय ओ बेजों लोगो से जे जोङो बबेबा मोनसे बे दैमाखौ ब बेबा दाबसे जायगासि म बारलांनो थाखाय जोङो खौ दालां होनानैबाबो जों माने दाबसे जायगानिफ्राय जों दाबसे जायगायाव थांनो हायो थ' बेहायबो जोंखौ गोबां मदद होयो औवायानो थ' बि बेफोरबायदि आरो बिबनि दोंमोन दे आरो नोंथाङाथ' बांसिनानो फोरमायनानै गालांबाय जुदि नों थाङा आरो बिनिफ्राय आरो बांसिन आंनिफ्राय बांसिन गोथौयै मिथिबावोबा एसे फोरमायबावनो हागोन नामा?
औ औ हागोन दा औवाया औवायाव जोङो जोंनि हारिमुजों बियो लोब्बा गोनां मोनसे मा मिथिंगायारि मुवा जाहैबाय नङा होमबा इसोरा होनाय औवाया दा औवाखौ बर'फ्रा गुबुन गुबुन हारियाव औवाखौ माने बाहाया जानो हागौ खिन्थु बर'फ्रा गोबांथार खामानियावनो बाहायो जेरै जोनोमनि लानानै थैजासिम जों औवानि सायावनो सो सोनारनानै थायो आरो जेरैहाय जोंनोबा गोदान गथ'फोरखौ उथुमाय नारि हानाय बै नारि हानायावबो माने खाथि माला जेरै जों गान्थिखौ दानखायोबा गोबौ जाया होमबा? बेजों माने स्रोद हास'यो होननाय बे जोङो
अ उम उम
गथ' फोरनि उन्दैनि नारि उखुमा बे बेजों खाथि मालाजों स्रोद हास स्रदबो जाहैदों आरो। मानोना बे गोबां दाहार जायो नङा होमबा?
ओं ओं उम।
बे जेनोमनि फाय लानानै बिदिनो थैनायावबो जोङो बानगार नाय न'ङा होमबा? बानगारनाय औवा गोथैखौ जोङो बाननानै लांनो थाखाय जोङो औवानि बैसां खालामो। दा बेनिखायनो थैनायनि
थ' नोथां ओ नोंथाङा बिदि ओ ओं। उम उम थ' बिदिबा नोंथाङा औवानि सोमोन्दै बांसिनानो मिथिगौ नङाना? थ' आरो नोंथांसि सिम आङो मोनसे कुइसन बाव जे नोंथाङा दे औवानि सोमोन्दै बुंदों बियो ओ थारैनो जोबोर बाख्नायजाथाव माखासे बाथ्रा आं मिथियामोन थ नोंथांनि फ्राय मिथिबाय जोबोद गोजोननाय मोनदों थ औवाया मोनबेसे रोखोमनि थायो
औवाद थ गोबां आंनि मिथिनाय बे खोनादों थां उम
औ औ औ
औवाया आंनि रोखोम मिथिनायावबा दा जोङो आं मि नो बाजिनै बा बाजिथामसो बिदि औवानि रोखोम दङ होननानै जोङो मिथियो आरो
ओ माखासे माने औवा जाथिनि मुं फोर मख'नो हागोन नामा नोंथाङा
औ औ बेखौनो आङो मखनो नागिरदों आं मिथिनायाव आरो जेरै जोंहा औवा गुबै दङ औवा बुरखा दङ औवा खांखुवा दङ औवा बिज्लै दङ औवा थेरे दङ नङा होमबा
औ औ
जोंहा औवा फुल दङ बेबायदि गोबां दङ आं मिथिजोब मा नोंथां मिथिगोबा नामखौ
ओ ओ ओ ओ आंथ' बांसिनखौनो मिथिया थ' आं मोनथाम जाथिनिल औवाखौ मिथि बेयो ओ बेनो औवा गुबै औवा बुरखा आरो औवा थेरे थ' ओइसोर मोनथामखौल आङो मोजाङै सिनायो आ रो
औ बे बिदिनो औवाया गोबां रो समनि गोबां जायगा लायै जायगा गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि दङ गुबुन गुबुन हादराव गोबां गुबुन गुबुन बेलेग रोखोमनि हादर औ आरो जोंनियाव बांसिन जोङो औवा थेरे औवा फोरखौ जों मोननो हायो आरो नङा होमबा
ओ ओ ओ
औ आरो बेफोरखौनो जोङो
नांगौ जानाय खामानिफ्राव बाहायनानै लायो आरो
ओ ओ ओ
औ
थह औवानि बिलाइ ओ ओ बुंलाय नोंथां
दा जोङो बेबायदिनो माइज्लि दोननो थाखाय खाथाब माबा माइज्लिख' हेबनाय नङा होमबा? दाउ बिदै दैहैनो थाखाय
हो
खाथाख' हेबनाय बिनिफ्राय गथ' उन्दैखौ बिदिनो थाखाय जोङो गथ' उन्दु
औ नंगौ औ औ
बेखौबो दोनैनो जौ सरनो जोंहा मा होनोमोनलाय जौ सरग्रायाव बाहायनायखौ
आ औ औ औ
औ बेफोरखौबो जोङो
द'उम उम ओ थ' नोंथाङा औवानि सोमोन्दै बांसिनानो मिथिगौना? थ' नोंथांनिफ्राय आङो ओ आं जाखिनि मिथियोमोन बिनिफ्राय नोंथांनिफ्राय बांसिन मोजां मिथिबाय। औवानि सोमोन्दै थ' बेनि थाखाय नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर। थ' बिदिब्ला एसेयावनो दोन्थ'लायनोस नामा नोंथां?
औ औ दे दे दे
औ औ दे